औ।
खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ मा खालामगासिनो दङ?
नै आङो एसे दुब्लियावसो दं जिब जुनार ओ नायगासिनो न'आव फिसिनायफोरखौनो।
अह आंबो जेबो मावाखै मावनायालाय ओरैनो दंगासिनो दा नोंथांमोना गोबां फिस यि नामा जिब जुनारफोर
औ दंसाबो बेबायदिनो बोरमा दं
औ
सौ दं अमा एसे दं दाव हांसो बेफोरनो दंङ
अ न'आवनो बेफोरखौ फिसियोना?
औ न'आवनो फिसियो न'नि बारियावनो फिनाय जायो।
न'नि गोजाना मा?
औ न'नि मानो होनब्ला दा आंथ' जेबो खामानिबो मावा नालाय ओरैनो थानाय जायो। बेनि थाखायनो माबा मोनसे मुलाम्फा मोनगोन होननानै बेफोरखौनो मावनाय जादों आरो।
अ बे बोरमा दाव अमा फिसि होनदों नामा नोंथांङा?
औ
बेफोरखौ बोरै फिसिनाय जायो गोजाम आदबजों फिसियो ना दानि आथिखालनि गोदान गोनोखोआरि मुगाजों सोलिनानै फिसिनाय जायो एसे खिन्थानो हागोन ना?
दाथ' आं बांद्राय गोनोखोआरिखौ रोंस्लाबला माने
औ
एसे गोदा ओ गोजाम आदबजोबो आरो गोनोखोआरि आदबबो एसे बे बाहायनाय जायो आरो माने ओ मोननैखौबो बाहायनाय जायो जेरै बोरमानो जोंङो ओ गांसो जा होयो। बिदिनो दं फां लाइफांनि बिलाइ जाहोयो।
ओं
ओमफाय दा बायनानै मोननाय बे मा ओ बिसोरनि आ दारबो मोननाय जायोना? बेफोरखौबो जानाय जाहोनाय जायो आरो। लोगोसेनो आरो बोरमाफोरनो ओ भेक्सिनफोर होनाय। जायो जाहाथे बेमार जाया। बेनि थाखाय।
बोरमाफोरा बिथिं गांसो जानायनि अनगायै आरो मा
औ।
फां लाइफांफोर जानो मोजां मोनो?
बोरमाया थ बांसिनानो खान्थाल बिलाइ। बेफोर एनि फ्राय थाइजौ बिलाइ। बेफोरबायदि बिलाइखौ बांसिन जायो। आरो था थालेर बिलाइफोरबो जायो। ओरैनोथ बोरमाया बांद्राय आदारफोर बासियानो जेखौ मोनो बेखौनो जायो। बेनि थाखायनो बोरमाफोरा फिनो मोजां। औ।
औ बोरमायाथ मोन-मोननै मोनथामसो जाथिनि दङना नोंसिनियाव गिदिर जाथि ना फिसा जाथि?
गोबां क्रस फैबाय। बेबायदिनो जोंनि ओ लकेल बोरमाफोरबो थायो। है राम बोरमा होनो बे
औ।
बेफोर गिदिर जायो।
नोंथांमोनहा बे बोरमायाथ जायो नालाय। गांसो जायो नालाय आदार जाखांनायनि उनावथ। खियोबो इसोरो। ओमफ्राय बे बोरमा खिफोर खौ मायबा खामानिफोराव बाहायो नामा?
बेफोरखौ जों ननि मावनाय आबाद जेरै लाइ ला फा ओ बेफोरबायदिनो गोबां गोरान आबाद मावनाय जायो बेफोराव गारना होनाय जायो आरो। आरो गय बारिफोरावबो गारना होनाय जायो।
दावा बेसांसो दंबायदि नोंथां?
दंसाबो एसे बाजि दजिसो दं नामा। दाउनिफ्रायथ जों गोबां मुलाम्फा मोनो।
अ जोंहाबो फिसिनायालाय फियो बोरमाखौबो आरो दाउखौबो फिसिनाया फिसियो। लोगोसे आरो हांसोबो लाफायो। जोंहा
औ औ औ नोंस्रा दावा बेसेसो दं?
जोंना दावा बारा गैया नैजौसो दङ। बेथिं जाय बिमाया बाजिथासो दङ। आरो दा फिसा गोरलै गोरलै दङ।
औ दाउ फिसिनानै औ औ
मा होनदों नोंथाङा?
दाउ फिसिनानै जों माबायदि मुलाम्फा जानो हायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
दाउ फाननानै मुलाम्फाखौथ मा होननानै बुंनो दानिया आरो बाजारावबो माब्लाबा बारा जायो माब्लाबा खम जायो।
औ
रां खामायनायनि सायाव बुंनो थाङोबा आरो जुदि जोङो आरो रां होनबाथ' आरो जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउआव गोनांथिखा रां नङाबा आरो जेबोआनो गैया जोंनि जिउआनो लाथिख'सो होनना बुंनांगोन। जों नखर नखर खुंनो थाखाय राङा जोबोरैनो गोनां। रां थाबासो मानसि दं होननाय बायदि। आरो मानसि थाबासो जोङो रांखौ खामायनो हायो बे बेफोर बायदि आरो बिदिनो जोंहाबो नखर नखराव दाउमा फिसिनानैनो नखरखौ खुंबोदों होननानै बुंबाबो माने बारा बुंनाय जानाय नङा आरो। जोंनि गासिबो नखरनि बिमा बिफा लोमजा जानाय साजानाय लोगोसे आरो गथ गथाय फोरोंनाय लेखा फोरोंनाय। बेफोर गासै सैबो जोंना बे दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजोंनो थांजोबो।
औ औ माने ओ नखराव दाउ अमा फिसिनाय माने माब्लाबा खैफोदाव बेफोरनो जोंखौ रैखा खा खालामनाय एबा हेफाजाब होनाय नङा होमबा?
औ औ ओं।
माब्लाबा बेमार आजार माबाफोर जाफ्लांबा माब्लाबा खैफोद फैसानि आंखाल जायोब्ला बे दाउ अमाफोरानो। जोंनो सुफुंना होयो नङा होमबा?
औ औ। नोंथांमोनहा अ जोंहाना जोंहाथ बिदि जेबो अरगेनिक बा गोनोखोआरि आदबनि जेबो जिनिस माने मुवा बेसादफोर जेबो बाहायनाय जाया आरोना। जोंहा ओरैनो सरासनस्रा दा सरासनस्रा नआवनो जेवरा दुमनानै दानियाथ आरो आथिखालाव नेट होननायजों मोनसे मोनोना। ओरै सोंथेनानै। दोनग्राया। मुस्रि बायदिया बे मुस्रि बायदि खौहाय मोनो। बेखौ फांथेनानै दोनो आरो जाहाथे मालायनि नवाव दिस्टार्ब खालामहैया। नखर जोंना नफोराबो खाथि खाथि जाबाय नालाय दानिया। गोबां सुबुं अनजि जिमाबो बांनो हमबाय फिसाला बिहामजो फिसाजो बेफोरबायदिनो बांनानै दा न खाथि खाथि जाबाय नालाय। बेखायनो जाहाथे रावनिबो जेबो खहा खालामहैनो हाया बेनि थाखाय बे नेटखौ बाहायनाय जायो आरो बे नेट सिङावनो बिसोरनो बिसोरखौ माने एसे ब्लां ब्लां जायगा होनानै दोनो आरोना ओरैनो आदा बिगासो जागोन नामा जाय गाया। माने मुखुलि दोनो आरो खुलायैनो हाखौ दोनो ओमफ्राय बिदिनो गल सोंनानैहाय बे सिङावनो थानाय जानाय माब्ला आदार होयो माब्ला गेसेरो माने बे गनद्राबाय दिबो दं नालाय दाउ दोनग्रा सिङावनो दंखाजोबो माला खेवनाय जायो माला सो सोनाय जायो बेफोरखौ माने दाउफोराबो मिथिखासै आरो बेयावनो आदारबो होनाय जायो जो सिङावनो आरो दैबो होनाय जायो
बिदिब्लाथ जोबोर मोजां
बेबायदियै फिसिनाय जायो आरो नोंथांमोना मायदि फिसियो?
जोंहानाबो बेबायदिनो आरो जोंहा बांसिन बायनाय आदारसो होनाय जायो आरो ओ बेबायदि आदार मोन म्लाबा नालाय गोबां आदा आरो नवाव दिहुनबाय थानो हाया बेनि खायनो बायनायसो होनाय जायो नोंथाङा अमा खौ बोरै फियो
अमाखौथ जोंहा बांसिनानो गुनदैखो बाहायनाय जायो आरोना गुनदै बेनि उनाव आरो जोंहा बारियावनो थासबो दंखायो
औ
बे थासफोरखौहाय रुनानैनो बिथिं गुनदैखौबो ननि माइ सौबानो सौबानो मोनखायो नालाय ओमफ्राय आरो लोगोसे जोंनिथिंजाय माने फालांगियारिफोरबो फैयो गुन्दै फानफैग्रा गुन्दै माने बियो उम जायखौ जिगाब जेनेबा माइनिफ्राय दिहुननाय गुन्दैया बे गुन्दैया नङा आरो बिसोर फानफैनाया बै जुखामनि जुखाम जे जुखाम जोंजे बानायोना? बे जुखाम जों बानायनाय गुन्दै ओमफ्राय बिथिंजाय सि बै मा होनो सिरा
औ
चिरा खौथ सिनायो दा?
सिनायो सिनायो
औ, बिसोरनि बिसोरनिफ्राय बानायनाय गुन्दै बे गुन्दैफोरखौहाय बांसिनै मोननो थाङो आरो। बे बेजों लोगोसे आरो बिथिंजाय मा होनो बै जौ मावनानै गारनाय खास्लाया अफ्रि खास्लाया बे खौबो लगायनानै औ। बेखौबो लगायनानै फिसिनाय जायो।
खोनानो मोनदों बे अफ्रिखौ होयोब्ला बांद्राय मेजेम जायो आरो थब देरनाय नुयो होननानै। बेयो सैथोनामा?
सैथोखौथ दा माने बुंनो हाया। होनबाबो माने फोथायनाय दङ आरो ना माने आरो जों मेगनजोंबो नुबो दों। अफ्रि होयोबा इसेबाबो माने पुस्ता जाबोयो आरो। जेरैहाय था स होयोबा थासखौ जुदि जोङो बांद्राय होबाय थायोबा अमानो बा गुन्दैल गुन्दैल माने होआलासिनो थासखौ जों बां सिन होयोबा माने अमानि सेहेरा फ्रा, महर मुस्रिफ्रा गाज्रि जाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय जुदि जोङो अफ्रिखौ होयो अब्लानिया एसेबाबो सेहेराया मोजां जाबोनायखौ जों नुयो। अमा फिसाफोरनि बिथिङावबो बे बेबायदिनो जे नोङो अफ्रिखौ जुदि होबाय थानो हायोबा अमा फिसाफ्राबो थाबनो देरो देरबोयो आरो जानायफोरा बिसोरो माब्लाबाबो बासिया बिसोर मोजाङैनो जायो बायथिंजाय थासफोर होयोबा अफ्रि होफायालासिनो थास जुदि होयो अब्ला माने बिसोरो जानायावबो एसे खायसो खालामनो नागिरो जाबाङा जाबाङा बिदि खालामो ओमफ्राय आरो बिसोर माने मोजां मोना आरो जेसांनो अफ्रि ओमफ्राय आरो थास अ ज' लगायनानै होगोन एसेबांनो इसोरो जायो। औ नोंथां जागोन दे।